नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
ओ खोनादों खोनादों
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहर ग्रोनाय थाबाय नोंथां
नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ आबहावा गेब्रेंनायनि बागैहाय सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ थारैनो सावरायना होनो हागोन नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गि- -बियावनो आबहावाया माबोरैहाय गेब्रेङो बेनि बागै फंनैसो फोरमायना होग्रोनोसै नों थां
ओ ओ ओ‌ थारैनो
औ ओ गिबि गिबियावनो जोङो आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दै गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय बेबायदिनोहाय जोंना गोबां आबहावाया गेब्रेङो आरो ना नोंथां गिबियावनो जोङो बार गेब्रेंनायनि बागै ओ नोंनो आङो मोननैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै आरोना नोंथां गिबि गिबियावनोहाय जोंना बारा माबोरैहाय गेब्रेङो होनोब्ला जोङो सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनावबो जोंनिया बारा गेब्रेङो बा जोङो बेबायदिनोहाय जोंनि गामि ओनसोल बा जोङो टाउन एरिया ओनसोलफोरावहाय गोबां जोंनिया आथिखाल मुगा- -गायाव दानिया कलकारखानाफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आरोना नोंथां जायनि जाहोनावहाय बेनिफ्राय गनाय उखुन्दै बा जोंना दानि मुगायावहाय गोबां गारि मथर ओंखार ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेनि उखुन्दैफोरानो जोंना बार जों गोरोबनानैहाय बेबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैहोयो आरोना नोंथां जेरै जोङो बेबायदि बारहावाफोरखौ मोनजाबाय थायोब्ला। जोङो लाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया गोबां नस्थ' जायो आरोना नोंथां बेबायदि नोहाय जोंना बारा गेब्रेङो आरोना नोंथां बेनि अनगायै जोङो दै गेब्रेंनाय होनोब्ला दैयाबो जोंना गोबां रोखोमै गेब्रेङो जेरैहाय जोङो सुबुं अनजिमानिफ्रायबो गेब्रेङो बा जोङो बेबायदिनो गोदोर गोदोर दारिमिन फसंथान निफोरनिफ्रायबो जोङो गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोङो सुबुं अनजिमानिफ्राय दैया माबोरैहाय गेब्लेङो होनोब्ला जेरैहाय जोङो दैमा बिलो बा फुख्रिफोरावहाय सुबुं अनजिमा सुबुं अनजि माफोराहाय जेरैहाय गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय दैयाव गोथै गोला गारनानै दोननाय ओ मुवा गाज्रि मुवा बेसाद जेरैहाय प्लास्टक बथल बायदि सिना गारनायनि जाहोनावहाय जोंनिया बे दैया गेब्रेङो आरोना नों थां बे जायनि जाहोनाव बे हाय बेयाव थानाय जिब जुनार बा माखासे जिब जुनारफोरा बेनिफ्राय लोंनाय दैफोरखौ लोंनानैहाय बेबायदिनो जोंना मोसौ बोरमा बेफोरो जोंनिया गोबाङानो बेमार जायो आरोना नों थां दानि आथिखाल मुगायाव बेबायदिनोहाय जोंना ओ गोबां कलखाना कलकारखानानिफ्राय गनाय दैफोर हगारनानैहाय जेरै जोंना बिलोफोरावहाय ज'मा जाहैयो। बेफोरनो जोंना दैया गेब्रेङो आरोना नोंथां बेनि अनगायैहाय बो जोंना हा गेब्रेंनाय होनोब्ला जोंना हायाबो जेरै मिथिंगानि फ्रायबो गेब्रेङो बा जोङो बेबायदिनो सुबुं अनजिमानि बांनायनिफ्रायबो गेब्रेङो बा जों सुबुं अनजिमाफोरा बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव बा जोङो गोदोर गोदोर दारिमिनारि फसंथानायनि जाहोनावबो जोंना हाया गेब्रेङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना ओ मिथिंगानि फ्राय माबोरैहाय गेब्रेङो होनोब्ला जोङो बांग्रिं मावनाय जायखौ जोङो बुङो बेनिफ्रायबो जोंना हाया गेब्रेङो आरोना नोंथां जेब्ला जोङो बांग्रिं मावो। अब्लाना हाफोरा गावस्राजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो जेसेबा गोसानि बारहुंखा फैयो अब्लाना जोङो बेबायदिनो हाफोरा गावस्रानानैहाय बबावबा गो थौ जागोन बा बबेबा ओनसोलाहाय गोजौ जागोन बेबायदि गोजौ गाहाय खालामनायानो बांग्रिं नि खामानि आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जोंना हाया गेब्रेङो आरो ना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंना गोबां दङो। जेरैहाय बेबायदिनो सुबुं अनजिमाफोरा मिथिंगानि मुवा बेसादफोरखौ जेरै बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानैहाय हाय न' बां लुबाय बा गिदिर गिदिर गारि मथर बानायबाय जायनि जाहोनाव जोंना माखासे मिथिंगानि बारहावाफोराहाय गेब्रेंनानै बेबायदिनो सुबुं माहारिफोरखौ जोबोद बेमार आजाराव खोख्लैदों आरोना नों थां नोंथाङाबो बेबायदि आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन थारैनो ओ बारहावाया गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि ओ बारहावा गेब्रेंनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा दिनैनि मुगायाव बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गिदिर खहा खालामग्राया जेंनायानो जादों बारहावा गेब्रेंनाय नङा। सै होनबा दा मिथिंगायाव अरायबोसो सोलायबायदि दा जोंनिया सरास
खाखोरि
मानसिफोरनि गाज्रि खामानि आरो सोरजिनाय मुवाफोरनि थाखाय हाय आबहावाया जोबोद गोख्रैयै सोलायनाय फैदों नङासै होनबा? दा बे जेंनाफोरनि बि दिन्थि महरै जाहोन होबथानाय बायदि बायदि गाहाय इ जों फोरमाय मिथिनाय जेरैहाय बादो बारहावा गेब्रेंनायनि जाहोनफोरखौ जों बायदिसिना रोखो खोमै जों नुनो हायो जेरैहाय जोंहा ओ जेरै जोंनि हान्थामेला जा खामनाय बांबोदों जोंनिया गा रि मथरनि राहाया दा बैफोरनिफ्राय जोंहा जा गाज्रि ओ जा उखुन्दै गनाय बेफोरनिफ्राय जोंहा बारहावा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै पेट्रल आरो गेसफोर बायदि बायदि खैला बायदि बायदि सावनायनि जाहोनावबो जोंहा बारहावा ओ गेब्रेनाय खौ जों नुनो मोनो दा जोंहा लामा सामा बादायनोब्ला जों हा बायदि रो खोमनि आलखेट फ्रा बायदिफोरखौ जों सावनायखौ नुनो मोनो अन्थाइ सावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ लामा सामा खालामोब्ला जोंनोथ' अन्थाइफोरखौ सावनांगौ जायो। दा बैफोर सावनायनिफ्राय जा गाज्रि उखुन्दै एबा धुङाव अंखारनाय बेफोरबो मोनसे ओ बारहावा गेब्रें होनायनि बाहागो मोनफा मोनफा।
औ नंगौ नोंथां।
कारखानानि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा कारखानानिफ्रायबो गोबां ओ गाज्रि मैला जोंहा उखुन्दै गबोनायखौ जों नुनो मोनो दा बैफोर उखुन्दैफोराव ओ ओंखारनानै जोंनि जा मिथिंगानिफ्राय ओंखारनाय बार बै बारफोराव गोरोबनानै बै बारफोरजों गोरोबफानानै जोंहा बारहावाखौ गोबांसिन गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोनो। दा बारहावा गेब्रेंनायनि ओ गुबै जाहोन होनना बुङोब्ला जोंहा जेरैहाय आथिखाल जोंहा ओ दंफां लाइफां दानफायनाया गोबां थार जोंहा बांसिन जालांनो हमदों दा बैनि जाहोनावबो जोंहा दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावबो जोंहा बारहावा गेब्रेंनायखौ जों बांसिन रोखोमै नुनो मोनो आथिखाल।
दा जोंहा ओ बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला आरोबाव गोबां रोखोमनि जोंहा नुनो मोनो जेरैहाय ओ हाग्रायाव अर नांनाय बायदि बायदि रोखोमनि ओ जायगा सोलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जों बारहावा खहा जानायनिफ्राय जों नुनो मोनो दा जोंहा बारहावा बारहावा
ओ खहा जानायनिफ्राय होबथानोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जोङो ओ राहाफोर नुनो बाहायो जेरैहाय जों ओ थावनि गारि सलायालाबसिनो उखुन्दै गनाय गारि सलायालाबसिनो जोंहा आथि खाल जा नुनो मोनो जिहेथु बेटारि एबा कारेन्टजों सालायनाय गारि नु नुनो मोनो गोबाङैनो औ। दा बेखौ जों ओ हानायमानि सालायनाया गाहाम मानो होनो ब्ला जोंहा बारहावा गेब्रेंनिफ्राय बेफोरनिफ्राय गोबां जोंहा रैखा मोननो हागोन थिग बेबाददिनो दा बारहावा गेब्रें नायनिफ्राय जोंहा बायदि ऐ रोखोमै जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव एबा सुबुंफोरनि जिउआव बायदि रोखोमै जोंनि देहायाव जोङो ओ बारहावा गेब गेब्रेंनाय जाहोननिफ्राय जोंहा गोबांथार मा होनो इखो बेराम आजार जानाय खौ नुनो मोनो जा जोंनि मैला उखुन्दै फोरनिया जोंनि ओ देहायाव हाबनाय गाज्रि गोहोम खोख्लै सोलिनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ हानाय मानि जोंहा कलकारखाना बायदि बायदि गेदेर गेदेर दारिमिन फसंथानफोरखौ जोंहा ओ जोंनि ओनसोल एबा जायगाफोराव ओ फुं मानिखौ दु खुंफुंनो एबा दाफुंनो होनाया जों जानगाराव थानांगौ औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङो ब्ला आरोबाव मख'नो हायो जोंहा जा जोंनि सिगारेट सोबनाय एबा बायदि रोखोमनि सोबनाय बैफोर सोबनायनि जाहोनावबो जोंहा बारहावा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नोंगौ नोंथां
हा बारहावा गेब्रांनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा दै गेब्रेनायखौबो जों बुंनो हायो जेरैहाय जोंहा दै दै गेब रेंनाया जोंहा ओरैबायदि जायो जेरावनोखि जोंहा ओ जेरै जों नालानि नालायाव जोंनि जा दैखर एबा नालाफोराव जोंहा जानला मोन ला ओ लेथथ्रा जाबोर बायदि रोखोमनि सेवनाय जाबोरफोरखौ गारनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव दैया जों दैखौ जोङो गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोंहा दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला आरोबाव दंबावो जों ओ जेरैहाय ओ बायदि रोखोमनि दारिमिन गेदेर गेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा ओ मैला दै बैफोरखौ जोंहा ओ गाज गाज्रि गाज्रि मैला दैफोरखौ जोंहा दैमा एबा दैसाफोराव जोङो बांसिनै हगार हरनायखौ जों नुनो मोनो जाय जाहोनाव जोंहा दैमा-दैसा बांसिनै एबा बाय बायदि रोखोमै जोंहा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा नुनो मोनबावो खायसे खायसे ओरैबायदि जोंहा फुजाफोराव बायदि रोखोमै फुजा होनानै जोंहा बायदिसिना आलारि बाथि ओ जाबोर जथर बायदि रोखोमनि
फुल बायदि रोखोमनि प्रसादफोरखौ जोंहा दैफोराव गारनानै हरनायखौ जों नुनो मोनो बेनि जाहोनावबो जोंहा ओ दै गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो दा थिग बायदि रोखोमै जोंहा औ औ नोंथां
औ औ औ थारैनो नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै औ औ औ औ औ दे
उम
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेल' हेल' नोंथां